हेल' नोंथा औ
अ नोंजां अ खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ नोंथांजों आं बैसागुनि ओ बैसागु फोरबोनि बागै एसे माने सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा औ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ जेनेलाखि जोंनिया बैसागो फोरबो एबा बैसागो फालिनाय होनोब्लाथ' जोंनिया गिबियावनो जोंनिया बैसागो बोथोरा जोंनिया मानो फालिनाय जायो होनोब्ला जोंनिया बेयो गोदान बोसोर फालिनाय जायो आरो ना माने गोदान बोसोरखौ बरायनाय होनना बुंनाय जायो बेबायदिनो जोंनिया ओ बैसागो बोथोर होनोबा जोंनिया सात दिनाव लासै फालियो बेबायदिनो बैसागो बोथोरनि गिबि सानखौ जोङो ओ मोसौनि सान होननानै फालिनाय जायो आरो ना बा मोसौ बैसागो होननानै बेबायदिनो जोङो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय बाय दि रोखोमनि ए आइजें बा मुवाफोरखौ दा बेबायदिनो बायदि रोखोमनि जोङो मैगं थाइगं ओ बुथुर मनाय जायो बेबायदिनो जा मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनिया पानिलाव ओ बेबायदिनो जोंनिया फान्थाव आरो बेबायदिनो जोंनिया हालदै आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बुथुमनाय जायो आरो बेनि लोगोसे जोंनिया मैगंल' नङा बेबायदिनो जोंनिया ओ मोखौ थुखैनो थाखाय दिग्लि गुदि आरो बेबायदिनो थाराय आरो जोंना मोसौ थाखाय बै खान्था ओ ओंखाम संनानै थानाय हांगार एबा जोंना मैगं संनानै सारायाव नांनानै थानो हांगार बेखौ लानानै थाव एसे लानानै बेखौ जोङो ओ एसे मिलायनानै मोसौ एबा बोरमानि सायाव बिदि दुलुद दुलुद फोनना होनाय जायो आरो ना
औ औ नोंगौ
बेबायदिनो जोंनिया बे मोसौखौ लानानै फुख्रि एबा दैमाफोराव जोंनिया बेखौ ओ थुखैनाय जायो
औ।
ओ मोसफोरखौ जोंनिया बेदिनखालि मानो थुनाय होनोब्ला जोंनिया मोसौफोरखौ बे दिनखालि बिसोरो उदाङै ओ गांसो जानो एबा उदाङै बिसोरो बे दिनखालि गिदिंनो थाखाय बिसोरखो बेदिनखालि थुखैनाय जायो आरो हेंगारना होनाय जायो बेबायदिनो जोंनिया ओ बे जे जाय जायगायाव जोङो मोसौखौ थुखैगोन एबा बोरमाखौ थुखैगोन बे जायगायाव जोङो बिसोरनि फागाबो रायखौ बेयाव जोङो बावनानै गारबोनाय जायो आरोना बेबायदिनो जो औ जेबोला मोखौवा बा मोसौआ नआव मोना मोनाबिलियाव फैयो अब्ला जोङो बिसोरनि थाखाय फागा गोदानबो बिसोरनो बावनानै माने आलारि बाथि सावनानै बिसोरनो बाउनाय जायो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया अखानायै मानसैनि बैसागो जायो आरो बेबायदिनो जोंनिया गोखा गोखै बुथुमनानै जानायाबो जायो बेबायदिनो जोंनिया गोखा गोख गोखै जानाय होनब्ला जोंनिया एकस एक बितआ जोंनिया मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगं ओ बुथुमनानै जोङो जानाय जायो आरोना बेबायदिनो जोंनिया दिंखानिफ्राय फुंखानिफ्राय थालिर फस्ला आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मैगं जोंनिया ओ नायगिरनानै एबा बिदिनो जोंनिया बारायनानै जानाय जायो
अ नोंगौ
बेबायदिनो ओ जोंनिया मानसि बैसागो होनोब्लाथ जोंनिया उन्दैफोरा गेदेरखौ खुलुमनाय बा बोर लानाय आरो बेबायदिनो गेदेरफोराबो उन्दैफोरखौ बोर साबस्रिनाय बेबायदिनो जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोंनिया मानसिनि बैसागो होनोब्ला जोङो मानसिनि मान बावनाय बा बोर साबस्रिनायल नङा जोङो थैनानै थांनाय आबै आबौ एबा आयं बेफोरबायदिनो गेदेर सुबुंफोरनि नामाव जोङो बेदिनखालि गोथैसि बावनाय जायो बेबायदिनो जोंनिया गोथैसि बावनाया मा मा बावो होनोब्ला जोंनिया बिसोरनो जोमाय एस से बेबायदिनो फिथा सौराय एसे आरो बेबायदिनो बि नो गोदान सि एबा फैसा थाइनै थाइथाम बिदि बिसोरनो बिसोरनि मुङाव एबा जोंनिया फुङावनो दुगै दै लुबै बिसोरनो बावनाय जायो आरो ना बेबायदिनो जोंनिया बेनि नखानायैबो मोसानाया सोलियो बेबायदिनो जोंनिया मोसानो होनोब्लाथ जोंनिया बरनिनो दामग्रा देग्रा जोंनिया खाम सि फुं सेरजा जथा ओ जाबस्रिं सिफुं आरो बाय यदि रोखोमनि मुवा लाबावनानै जोनिया ओ बैसागो मागि हैनाय जायो आरो ना बेबायदिनो होमबा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदिहाय बैसागो फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथाङा ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ नोंथाङा दासो बुंलांनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो बैसागु फोरबोखौ फालिनाय जायो आ-आरो एबा खुंनाय जायो जोङो बे माने जोंनि बे होम बे बैसागु फोरबो होनबाथ जोंनि बर फोरनिनो मोनसे गेदेर फोरबोना बियो औ बेनिखायनो जोङो बे दिनाव बयबो बिदिनो रंजा बाजा गाजा गोमजायैहाय जोङो ज ज ओंखारनानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो
औ।
आरो जोंना मोननै बैसागु दङ ओ जेरै मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु जों बै मोसौ बैसागु खौ खालि फुङावनो सिखारनानै जोङो ओ मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो ओम मैगं थाइगं बेफोरबायदिखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ मैगं थाइगंफोरा जाबाय लाव ओ पानिलाव फान्थाव आरो हालदै दिग्लि लिति आरो थाराय बेफोरखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो आरो मोसौ थुखैनायनि ओ मोसौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो जों माने बेफोरखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनावसो जोङो बे मोसौ थुखैगोन खालि जोङो बे बेफोर मैगंफोरखौ जोङो हा बिदिनो हायो फिसा फिसा दुलुर दुलुर हानानै जोङो माला सुयो माला सुयो आरो आरो जों बे खौ मोसौनि मोदोमफोरावबो गारनानै बे मोसौ मोसौफोरखौ जोङो थुखैनाय जायो आरो आरो जों मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो बि बिदिनो फुख्रि एबा दैमा दैसाफोराव जोङो लांनाय जायो आरो बेयाव लांनानै जों मोसौखौ थुखैहोयो थुखैनाय समाव जों बिसोरनो बिदि लाव फान्थावफोरखौ जोङो गारनानै बिसोरनि सल'खौ खननानै जोङो थुखैनाय जायो आरो बिसोर मोसौखौ थुखैनाय जायो। आरो जोङो बिसोरनि मोदोमाव ओ गोसोम गोसोम फोथा होनाय जायो जेरै जोङो बेखौ माने साराय एबा खान्था खिथुनि हांगारखौ जोङो बख'नानै माने थाव गुबैजों बिदिनो मिलायनानै बिसोरनि मोदोमाव फुननाय जायो आरो जाहाथे थे ओ बे माने गोदो गोदायथ' बिदिनो होननाय दंमोन नालाय ओ बे जों बेखौ मोसौफोरखौ ओ बिदिनो गांसो जानो लांब्लााथाय बेयाव मोसौ मुफुर मैसो मुफुरफोरा रावबो माने बिदि जानो हाया। मोसा लख्राफ्रा बिदिनो जानो हाया गिना खारो बिनि थाखाय जोङो बेखौ फोननाय जायो आरो आरो ओ बेखौ ओ थुखैखांनानै मोसौ थुखैखांनायनि अखानायै जोङो मानसि नि बैसागु होनना बुंनाय जायो बे मानसिनि बैसागु फालि जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां गोथार जानानै बयबो ओ गो माने न'खरनि बिमा बिफा बा आबै आबौ गेदेर उन्दै बेफोरखौ माने जोङो मान बावनानै खुलुमनाय जायो आरो आरो बिसोरबो गेदेरफोरा गेदेर गोलावफ्राबो जोङो बोर सारस्रियो आरो जोंबो बिसोरनिफ्रायनो बोर लानायखौ ओ नुनो माने आरो। बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो मोसायो बयबो माने बिदिनो गामि गामि मोसायो न'खर न'खर हाबनानै मोसहैयो बियो आरो आरो जोङो गुबुन गामिफोरावबो थांनाय जायो आरो मो सानो आरो जों मोसानो थांनायाव बिदि हिन्जावफोरा हिन्जावफोरा गोमो दख'ना गाननाय जायो दख'ना बिदन आरो गोजा ब्लाउस। गारो गोजा फालि आरो आर'नाइ खानाय जायो जानोजियाव आरो जोङो खानाय खफायाव बिदिनो गोजा बिबार थुनाय जायो आरो आरो हौवाफोरा गामसा गोथां गानो ओ बिसोरो गस्ला गुफुरनि सायाव ओ आर'नाानि अवास कद गाननाय जायो आरो आर'नाइ लायो आरो बिसोरो बेफोरबायदिनो जोंङो गानै जोमै बिदि गाननानै जोंङो ज' ज' बयबो गेदेर उन्दै सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' बे बेफोरबायदि जोंङो ओंखारलांङो आरो मोसानो औ नोंथांमोननिथिंबो बेफोरबायदिनो गोदोनि बायदि खाम सिफुंजों एबा बक्सिं मोसानायखौ नुनो मोनो अम माने जों बांसिन अबे मोनसेखौ माजों मोसानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय
औ औ थिग नोंथांङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोंङो जेनेबा आगोलोहाय जोंङो खाम जथा सुबुं सेरजा लानानै मोसानायखौ बांसिनैहाय नुनो मोनोमोन आरोना बेबायदिनो जोंङो आथिखालाव जोंङो बेबायदिनो बक्सजों मोसानाय एबा बायदि रोखोमनि मुवा आयजें लानानै जोंङो मोसानायखौ नुनो मोनो आथिखालाव जोंङो आगोलनि बायदि बिदिहाय बारा गाजा गोमजायै खाम जथा सिगं सेरजा लानानै मोसानायखौ जोंङो एसे खम नुनो मोनो बेबायदिनो जों बैसागो होनोब्लाथ' गथ'फोरनि थाखाय थरखा दरखाखौ नांथारगौ औ। बेबायदिनो जोंनिया जेनेबा मा फोसाब गाननानै मोस ज होनोब्ला थिग नोंथांङा बुंनाय बायदिनो आइजोफोरा दख'ना जेनेबा दख'ना गोमो बा दख'ना बिदन बिदि गाननानै मोसानाय जायो आरो दख'ना गोमल' नंङा बायदि रोखोमनि दख'गाबनि कमला आरो बेबायदिनो गोथां गोजा बायदि गाबनि दख'ना गानना मोस मोसानाय जायो आरो थि जोंनिया बेबायदिनो हौवाफोराबो गामसा ववासकट आर'नाइ लानानै मोसानायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेबायदिनो आगोलोहाय जोंङो बुंनो थाङोबा आगोलनि मोसानायफोरा बा आगोलनि गगा मेथाइ रोजाबनानै मोसानाया मोजांसिनमोन आथिखालाव जों बेफोरबायदिखौ बारा नुनो थांलिया बेबायदिनो मारा नाथ' समाबो जायाखै नंङा समाबो जाबाय होमबा नोंथां जोंनि सावरायनायखौ एससेनो दोन्थ'नोसै नामा।
औ दे नोंथां होमबा।
दे।